हेल' हेल'
हेलौ नोंथां औ नोंथां खुलुमबाय
अ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथाङा मानो कल खालामामोन
अ नोंथां ओ बर' हारिनि दोरोङारि नाफाम देनायनि बागैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा बर' हारिनि दोरोङारि नाफाम देनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन आं होनबा आं फोरमायलांनोसै नाफामखौ जों गोदोनिफ्रायनो औ ना फामखौ जों गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिनो मोनो आरो दाबो सोलिगासिनो दङ होननानै जों बर' सुबुंफोरा मिथिनो मोनो आरोना नाफामखौ देनो थाखाय जों सिगां दैमा एबा दैयाव नाखौ हमनानै लाग्रोना ला नाय जायो नोंथां
औ नोंथां
नाख नाखौ बायदि रोखोमनि नाफोरखौ हमनानै लाबोनाय जायो मोनसे रोखोमनिल' नङा माने गासिबो रोखोमनि नाखौनो देजायो नाफामा बिनि उनाव जोङो नाखौ न'आव लाबोना नानि खि फोरखौ गानना लास्रोयो आरोना ओमफाय बिनि उनाव ना खिगारखांनानै बिगुर फोरखौबो साफा खामनानै लायो नानिखौ ओमफाय ना खि बिगुर गारखांनायनि उनाव जोङो नाखौ आराम साफा सुनानै लायो आरोना बिनि उनाव नाफाम देनो थाखाय जों नाखौ एसेल' जों जाया माने एसे बुरजाखौल' नांगौ गोबां ना नांगौ एसेल' बा नाफामा जाया माने बुरजा नांगौ आरो ना बेखायनो जों बुरजा ना लानांगौ जायो नाखौ लाबोनांगौ जायो नाखौ सुखांना लानायनि उनाव जोङो नाखौ सान्द्रियाव दै सर' होना दोनग्रोना लानाय जायो बिनि उनावहाय जों मिनथिनो मोनोदि अराव एसे फोरान फोरानग्रोसोना लायोब्ला नाफामा एसे गोथाव मोनजायो होनना मिथिना मोनो अराव एसे होखांनायनि उनाव सान सान्दुङाव एसे फोरान फोर रानस्रोना दोननायबो जायो आरो ना मोजांसिन जानायनि नाफामा
औ नोंथां
नाखौ साननै सानथामसो बिदिनो फोरान फोरानना दोनो आरो ना अर रावबो एसे सान्दुुङाव एसे इदि होबाय थानानै साननै सानथामसो बिदि हो खालामो आरोना नाखौ नाफामखौ देगोरनायनि सिगां अराव एसे ओमफाय सान्दुंङाव एसे फोरोंबाय थायो
आव
नाखौ साननै सानथामदो बिदिनो फोरननायनि उनाव ओ जेब ओ जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्लाहाय ना ओ नाफाम बानायनि थाखाय जिखु जि जि जिनिस नांगौ जगार खालामना लाखानोसै आरो ना जेरै थास'आवबो नांगौ लोखोना माबा माबि नांगौ जायो बेफोरखौ गोदो ज समनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा उवालाव देनानै नाफामखौ जाबोयो होनना जों मोनथिना मोनो।
बिनिखायनो सिगाङाव जों उवालजों गायेनजों गाहेनजोंखौ एसे सुस्र'ना फोरानना लाग्रोयो। बेनि उनाव जेब्ला उवाला रानो अब्ला उवालखौ बसायना बेयावनो ना फोरान फोरानना दोननाय गोरानखौ देनो थाखाय लाबोनोसै आरोना
औ
नाखौ देनो थाखाय ना गोजाल'जों जाया माने बेनि थाखाय थास' गोसो सोम खौबो नांगौ। थास' गोसोमखौ जों सिगां हाना लाग्रोना सुना लाग नोसै ओमफ्राय नाखौ उवालावल'खबना गाहेनज आव उवालाव गाहेन गाहेनजों उवालाव देनोसै आरो ना
औ
खौ एसे दोखो दोखो मोजाङै गेब्लेेजोबहोनानै दे खांनायनि उनाव थास' गोसोमखौ होनोसै बिनि उनाव आरोबाव देबावनोसै जेब्लानाखि नाफामा मोजाङै नाया मोजाङै गेब्लेया अब्लानाखि मोजां देनोसै आरो ना गेब्लेेजासै आरामनो मायदिबाय थानोसै देबाय थानोसै मोजां गेब्लेेजासे
आम
देनाय देनाया मोजां ज्राय जाया अब्ला नाफामा गोथाव जाया एबा नाफामानो जाया होननाबो जों मोन्थिना मोनो।
उ बेखायनो मोजाङै देना गेब्लेहोथारखांनायनि उनाव नाफामखौ दोननो थाखा खाय जों आथिखालाव दिंग्रि बयामनि बाहायथिखौबो नुनो मोन होबाय गोदो गोदाय स समाव जोङो नाफामखौ औवा हासुङाव सोना दोनना जायोमोन होनना होना मोनथिना मोनो। नाथाय दा आथिखालाव दिंग्रि बयमाव सोना दोनना गोरायै मुख्रा मारि नाना नाफामखौ सोना दोनो होनना दोननाय जायो होननानै जों मोनथियो आरो ना
औ
नाफामा गोथाव जानोब्ला एबा नाफाम जानो जानोबा बयमनि मुख्राखौ जों गोरा मारिना दोननांगौ जायो मानोना बार हाबोब ब्ला एबा मोजाङै जोथोन लायाबा लानो रोङाब्ला एम्फौ जायो होनना नाफामा सेवो‌ होननानै जों मोन्थिना मोनो आरोना बेनिखायनो जोङो बयम नाफाम खौ मोजाङै गोरा मारिनानै हासुङावबाबो जोङो हासुंनि बार हाबबोला बार हाबैनि थाखाय मोजां मोजां होथेनांगौ जायो। नाफामनि नाफामखौ बेबायदिनो नाफामखौ देनानै बानाय बानायना दोननो हो दा दोनो होननानै जों मोनथिना मोनो आरो ना
अ
नाफामखौ जों बायदि रोखोमैबो जानो हायो जेरै नाफामखौ जों गाव गाव गोस जाहा बिदै नाफाम बिदै नाफाम बाथोन अनला एंखुर आव होनाबो जानो हायो थास' बिसं नाफामखौबो जायो होननानै जों मोनथिनो मोनो।
आं नोंथांनो नाफाम बाथोनखौ बोरै सङो बेखौबो एसे फोरमायनो होनना स सानदोंमोन
औ दे फोरमाय नोंथां
औ नाफाम बाथोन एवनो थाखाय जों सिगां नाफामखौ जागोन जखा
हासुंनिफ्राय बरनना लायो। ओमफाय बिनि उनाव अराव सारायखौ ज जानना जेब्ला साराया दुङो अब्ला थावखौ हरनोसै आरो ना ओमफाय थावखौ हरखांनानै जेब्ला थावा दुङो अब्ला सामब्राम गोजा सामब ब्राम गुफुर बानलु इफोरखौ होनोसै ओमफाय दसे एरनानै बेखोनो सामब्राम सामब्रामफोरखौ दसे एरनानै एसे खामहां जायोबाथाय नाफामखौबो होसन हरनोसै आरो ना
औ
ओमफाय बिनि उनाव एसे दै होनोसै जे जेसेबां जों नाफाम लादों बेनिफ्राय माबानो मोन होनो थाखाय एसे दै होनोसै ओमफाय नाफामखौ एग्लिबाय थानोसै सै बाय एगलि एगलि जोस दसे दसे दोननोसै आरो ना बाराबो एरनाङा ओमफाय दुन्दियाफ फोर बोथोरजों हिसाब जेन'बा गोजां बोथोरावबा जों दुन्दियाफोर होनो हायो ओमफाय दुन्दिया निसम नङाबा जोङो मा गंगार दुन्दियाखौबो होनो हायो बोथोरनि हिसाबजों जोङो दुन्दिया माबा गंगार दुन्दियाखौ होनानै नाफामाव होफिन होनानै एग्लिफिननोसै ना फामखौ ओमफ्राय दसे उनाव जेब्ला एसे दैया रानो जों दै होनाया रानो अब्लाहाय जोङो नाफामा मोननोसै आरोना बेनोसै जोंनि ना फाम बानायनाय आरो एवनायनि संनायनि बेनोमोन नों थाङा जोंनि खेराइ फोरबोनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन बिदिब्ला आङो खेराइ फोरबोनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायहरनोसै
औ
खेराइ फोरबोआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोबाय थानाय फोरबो जायजों गोदो गोदाय आबै आबौमोननि जिउ जुग जुग सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो एकदम सोलिबोबाय थानाय बेयो मोनसे फोरबो आरो ना एंगार हायि फोरबो ओ बेखौ जोङो बे फोरबोखौ जोङो खुंनो थाखाय गोबां मुवा बेसादफोरनि गोनांथिबो जायो ओ खेराइ फोरबोखौ जोङो सोरबा सासे न'खरहाबो खुंनो हायो बा सोरबा गामियाबो खुंनो हायो बा सोरबा अबेबा ओ मन्दिरफोराबो बेखौहाय जोंनि बर' धोरोमनि मन्दिरफोराबो बेखौ खुंनो हायो जोङो बे खेराइ फोरबोखौहाय जोबोर गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो जोङो बे खेराइ फोरबोखौ खुंनो थाखाय ओ मुवा बेसाद बेफोरनि गोनांथियाथ' जाखायोखा । ओ गिबियावनो जोङो खेराइ फोरबो खुंनो थाखाय सिब सिगाङाव जोङो गोबाव समनि थाखायनो जोंहा अजा जायखौ जोङो गुरुबो होननानै बुङो बेखौ जोङो ओ रादाय खानानै दोनहैखानांगौ जायो जे ओ जोंहा उमुख अक्ट'आवहाय जोङोखि खेराइ फोरबो लादोंमोन बे खेराइ फोरबोखौ खुंनायाव नों ओ बिथांखौ नांगौ बेखौ जोङो रादाय नानै दोनहोयोमोन गय फाथै लानानै आरो जेब्लाज जोङो गुरुखौहाय रादाय खायखांगोन बेनि उनाव जोंहा दौ दिनिबो गोनांथि जायो दौदिनिया जोंनि बे खेराइ फोरबोआवहाय जोबोद गोनांथार दौ दिनिखौ जोङो ओ गय फाथै लानानै जोङो बे दौदिनिखौहाय ओ रादाय खाहैयो जे जोंहा ओ खेराइ फोरबो खुंगोन बे खेराइ फोरबोआव बिथाङा ओ दौदिनि महरैहाय फैनो थाखाय बेनि उनाव जोङो जेब्ला जोंहा खेराइ ओ खेराइ फोरबोनि दिना थानाहाय फैगोन अब्ला जोङो ओ अब्ला जोङो ओ जोंनि बे खेराइ जागोन जायगायावहाय सिगांग्रो बाथौ दुमनानै लाग्रोनांगौ । जोङो बाथौखौ दुमनो थाखाय औवा बाहायनाय जायो जोंनि बर' धोरोमावहाय ओ औवा बाथौखौहाय औवाजोंसो दुमनाय जायो औवानि अनगा जोंहा बाथौ ओ बाथौ धोरोमाव ओ गुबुन दस्राजों आलादाजों दुमनाय जाया जुदि बियो दुमोब्ला बियो गनायथावना नङा । आरो जोंनि गोदो आबै आबौआनो ओ फालिबोबाय थानाय जे जिखुनु बेनिखायनो बाथौखौ जोङो औवाजों औवाखौ सिगाङो थसे ओ दाननानै लाग्रोनांगौ बे थसे औवाजों नो जोङो बे बाथौखौहाय ओ दुमनानै लानांगौ। बेयो जोंनि गोदो आबै आबौमोननि फोथायबोनाय जे ओ जोंहा बाथौ दुमनो थाखा खाय औवा थंसेजोंनो दुमनांगौ जायो ओद गुबुन दस्रा औवानि गोनांथि ओ गोनांथि जाया आरो लानांगौनि गोनांथिबो गैया होननानै सानो आरो बिसोरो । ओ बे बाथौखौहाय दुं खांनायनि उनाव ओं बे बाथौनि सिङावहाय ओ साब बे बाथौखौहाय जोङो दैजों ओ एसे हा होनानै लिरनानै ओ बिनि सिङाव जोङो गोथार सिजौ थुलुंसि बिफां ओ जाथ्रासि बेखौहाय जोङो बाथौनि सिङाव ओ गायनाय जायो । ओ थुलुंसि जाथ्रासि ओ आरो सिजौ बे मोनथामा जोबोर गोनांथार जोंनि बर' हारिनि बाथ थौनि सिङाव ओ बेनि उनाव जोङो बे बाथौनिनो आगस बाहागोवाव हाय ओ गोलाव आलि बानायनानै लानांगौ जायो । जोंनि बे खेराइ फोरबो खुंनो थाखाय जोंहा बाथौ नि आगसिथिंहाय ओ गोलाव आलि बानायनानै लानांगौ जायो। ओ बे आलियावहाय जोङो ओ सारि सारि ओ जिदाइनथा, सोरबा सोरबा जिदाइनथा आरो सोरबा सोरबा जिद'था खांख्ला ओ गायनानै लायो बेयो जाबाय बे खांख्ला गायनाया जाबाय जोंनि ओ बर' हारिनि गोदोनि आबै आबौमोनहानो फोरोंबोखानाय बेहाय गुबुन जेबो सोदेरनाय गैया। जोङो बे अनखौहाय सिगाङावनो ओ देनानै लाग्रोनांगौ । माइरंखौहाय जोङो सिगांव सुनानै लानानै देग्रोनांगौ । उवालावसो देनाय जायो फुजानि ओ फुजानि ओ मुवा जिरादखौहाय जोङो ओ उवाफ्रावसो देनाय जायो जोंहा ओ गुबुन दस्रायावहाय देनाय जाया ।